हेलौ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां?
औ नोंथां खोनादों ना?
औ
नोंथाङा आंनि रावखौ खोनागासिनो ना? औ नोंथां खोनादों खोनादों आंबो।
औ दासो खोनादों। औ
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
दा ओ बेलासिनि ओंखाम जानानै एसे जिरायदों आरो। बेलासिनि ओ‌ ओंखाम जानानै मा
औ नोंथां औ नोंथां हामदो दे। दा नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नों नोंथांजों आङो बेरायनो थांनायनि सोमोन्दै सावरायनो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां सम दङना? नोंथाङा खोनागासिनो ना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा खोनागासिनोना आंनि रावखौ?
औ
हेलौ नोंथां
नोंथांङा आंनि रावखौ खोनागासिनो ना?
औ खोनादोंं नोंथां आं नोंथांनि माथोखौ मोजाङैनो खोनागासिनो दं।
औ नोंथां आङो बे समाव नोंथांजो बेरायनो थांनायनि सोमोन्दै सो रायलायनो सानदोंमोन औ नोंथां। नोंथाङा एसेमान बेरायनो थांनायनि फारसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ औ खोना
औ नोंथां नोंथाङा बेरायनो थांनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोनना एसेमान?
बुंदों नों
खोनादों ना नोंथां खोनादोंना आंनि रावखो? नोंथां आंनि राव खोनागासिनोना नोंथां?
खोनागासिनो।
औ नोंथाङा बे समाव बेरायनो थांनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा आंनो एसेमान?
औ हागोन नोंथां ओ दा जोंहा बेरायनो थांनाय होनब्लाथ' जोंहा गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि दङ जेरै जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायनो थांनोब्ला जोंङो गिबियाव जोंनो रां नांगोन। दा जोङो रां नंङाब्ला जोङो जेरै गारि भारा एबा जों थानो जानो थाखाय जोंनो रां नांगोन आरो। दा बिनि जोंनि गुबै राहायानो‌ जादों जोंनो रां नांगोन नोंथाङा खोनादों ना? हेल'। खोनादोंना नोंथां?